औ नोंथां।
मा खालामदो ओमबा नोंथां?
अ नोंथां नै आङो थालिर बागानावसो दं नोंथाङालाय मा खालामदों? ए
माबा
अ नोंथां हब्ला नोंथाङा आंनो बोरमा फिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? अ दे नोंथाङा होमबा फोरमायनानै दिन्थिलाय आंनो खिन्थालाय।
फोरमायनोसै आं गिबियाव गिबियावनो जोङो बोरमा फार्म खालामनो थाखाय जोंनो ह नांग्रौगोन। ओ बोरमा दोननो थाखाय जोङो गिबियावनो न' लुग्रोनानै लानांगोन नोंथां न'खौ माबायदि लुनांगोन होनब्ला नखौ जों बैसांनि न लुनागोन उनाव जी बोर माया थागोन बे बोरमा थाग्रा जायगाया एसे खिगलांनो हानाय बायदि गुदुं गोनां जानांगोन आरो गुदुं गोनां जानांगोन बेनि उनाव बियो खिगलांनो हानाय जानांगोन जाहाथे जों बोरमानि सिफोरा बे गन्द्रानि सिङावनो जमा जाना नानै बा मैला जाया बेनि थाखाय जोङो खिया हायाव गलांनाय बायदि जोङो बैसांनि न' बानायनानै गुदुं गोनाङै ब माबा होनांगोन आरो ओ फ्ल'रखौ गुुं गुदुं गोनां खालामनांगोन। जाहाथे खिया गलांनो हायो बेनि उनाव जोङो सोरगिदिं बेरा दुमनांगोन जाहाथे ओ जि बोरमा बियो सैमाफोरा सियालफोर बायदिनिफ्राय रैखा मोननो हायो बिनि उनाव जोङो ओ अखा फोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों गिबियावनो थिं बा थुरिफोरनि उखुम लुनानै होनांगोन आरो बिनि उनाव जेब्ला न'आ जायो अब्ला नोंथाङा बोरमाखौ लाबोनो होगोन आरो बोरमाखौ नोंथाङा माबायदिखौ लाबोयोब्ला मोजां जागोन बेयो नोंनि सायाव आंनि बायदिब्ला बोरमाखौ जोङो जोख्लि बिदिखौ बायनाया मोजांसिन आरो जो लि माने ओ जेनेबा एसे सिख्ला देरनाय बा फान्थि जेनेबा ओरैनो
फिसा जासिगोन फान्था होबाथाय फिसा जासिगोन बिदिखौ लानांगौ आरो। जाहाथे जोङो थाबनो जोलै मोननो हायो। ओ बोरमाखौ फिसियोब्लाथाय जोङो फिसा बा गोरलैनिफ्राय फिनो नाङा मानो होनोब्ला जोङो गोरलैनिफ्रायनो फिसियोब्ला जोंहा जे फि गोरलैनिफ्रायनो देरनाय मानायाव गोबां सम थाङो बेनि थाखाय जोङो ओ गोरलैनिफ्राय फिसिनो नाङा बेखायनो जोङो जोख्लि देरखानायखौ लाबोयोब्ला मोजां। जायो जाहाथे नों फिसिनानै ओ थाम ब्रै दाननि गेजेरावनो फिसा मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो जोख्लि एसे देलेंगा देलेंगा जोख्लिखौ लानानै फैदो। लानानै फैनायनि उनाव नोंथाङा बे जे बोरमा गन्द्रा बेयाव दोनदो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बोरमाखौ गांसो होयो अब्ला नोंथाङा ओ बे नोंथांनि सायाव नोंथाङा बोरमाखौ हा हाग्रायाव गुमनो लांगोन ना नोंथाङा जि न' गन्द्रा बेयावनो दोननानै गांसो होबाय थागोन बे नोंनि सायाव जागोन। ओ जोंहा बिदि गांसो होबाय थानायाथ' समब नङा सामब्रामबो आदारखौथ' मोनबाय थाया ओ बोरमायाथ' गोबां रोखोमनि दंफांफोर जायो न आरो जों सामफ्रोमबो दंफांनि दानायफोरखौ दाननानै मोनबाय थाया बेनि थाखाय जोङो हाग्रायाव गुमनो लाङोबा मोजांसिन जायो आरो जाहाथे गोसो उदाङै जानो हायो बेनि थाखाय जों हाग्रायाव गुमनो लाङोबा मोजां ओरैनोथ' जोङ बोरमाखौ ओ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो बोरमाया बेस्ट जे जोङो फानो माबायो मा होनो बेखौ ओ फियो बेखौ जोङो मा होनो
राम बोरमा बेखौ फियोबा साबसिन जायो आरो राम बोरमाया जोंहा ओ जोलैया मोजांसिन मानो ना जों बेखौ दामसिनबो मोनो ओ मासेयावनो जोङो थाम ओ थामजि रोजा ब्रै जि रोजा गाहाम जोङो ओ मोननो हायो आरो राम बोरमाखौ ओ ओ बिदिनो उनाव जोङो उम फियै फियै फिनानै जोङो जेब्ला जोरमाया बोरमाया जोल लै बारायो अब्ला जोङो बे जोलै बारायनाय बोरमाखौ ओ नोङो फारामावनो लाखिनांगोन आरो रि फाननो नाङा ओरैनो फान्थाफोर जायोबा नोंथाङा फाननो हागोन आरो ओ खासि
बिनि उनाव नोंथाङा फान्थि जायोबाथ' मोजां खाफालनि बाथ्रा खाफाल मोजां ओ बिनि उनाव जों गा गांसोखौ बोरमानो माबायदि होयो होनब्ला जों दि दंफांनि दानाइ दाननानै होयोना ओ बे दंफांनि दानाइ खौ जोङो गिबियाव दाननानै लाबोबाय
औ।
दाननानै लाबोखांनायनि उनाव जों हायाव जानला मोनला होनो नाङा। ओ बेखौ जोङो मा होनो बैसां बानायनानै जि एक्स एक्स जि ओ औवानि एक्स गायनानै जों बै गेजेराव दान्दा खानांगौ दान्दा खानानै जोङो बे दान्दा खानायाव जों बिलाइ गुद मा आलाय आलाय आलाय होनांगौ आरो जाहाथे बि बोर-बोरमाया उल्थां फाल्थां फिसा हाबनानै जानो हायो बिनि बेबायदि जोङो ओ मा होनो
ओ।
खानानै होनांगौ आरो बैसां बानायनानै ओ अब्लासो बोरमाया सिंसा ओ थानानै जानो हागोन ओ बिदिनो जोंहा बोरमाया समजों लोगोसे गोबां बेराम आजारफोर जाय यो ओ बेफोरनिफ्राय रेखा मोननो थाखाय जोङो सम मथे ओ बोरमानो उम ओब बेरामनि मुलिफोर होनांगोन जेरै जोङो ओ फिलौ जायो बोरमाया फिलौनिबो मुलि होनांगोन ओ माखासे बेराम जायो बेफोरनिबो जोङो मुलि होनांगोन आरो आर माखासे फिथामिन बो होनां गोन बोरमानो जोङो ओ एखमबा एखमबा ओ दानाबो होनो नांगौ जाहाथे बोरमाया थाब गब्ल'यो बा देरो बेबायदिनो जों बोरमाखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो मानोना जोंहा बोरमायाव बारा खरसा थाङा जेरै अमाफोर बायोब्ला जे अमाफोर फियोबा जोंहा गुन्दै बायबाय थानांगौ जायो आदार बायबाय थानांगौ जायो नाथाय बोरमानि फालायाव बिदि जाया बोरमाखौ जोङो हा ग्रायाव गुमनो लांदो ओ बेलासियाव ओ लाबोफिनदो फुङाव लांदो बेलासियाव लाबोफिन दो बिल' जोंहा बारा बिदि खस्थ' गैया आरो सामफ्रामबो आदार होनांबाय थानांनाय बिदि खस्थ' गैया जास नो हाग्रायावल' लांनानै ओ गुमनानै लाबोनांगौ आरो अब्लानो बोरमाया आराम ओ उदै बुंजासे आदारखौ मोनजा बोखागोन आरो ओ बेबायदि जोङा आरामसे बोरमाखौ फिनो हायो नोंथाङा जुदि हाग्रा खाथिनि मानसिब्ला ओ हाग्रायाव गुमहैबाय थानो हायो। नोंथाङा ओ मा होनो टाउन सहरनि मानसिब्ला बेफोरखौ ओ जोङो
ओ।
हाग्रा ओनसोल ओ सेराव ओम ग-गन्द्राफोर लुनानै बा फा फारामफोर लुनानै बेयाव ओ बोरमा गुमग्राफोर ओ मानसि दोननानै नोंथां
बोरमानि ओ आबाद बा फाराम मावनो हायो आरो। ओ बिदिनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै खासि बोरमा बेखौथ' जोङो उम ब्रैजि रोजा थामजि रोजा गाहाम मोनो बोरमा जिराम बोरमा बेखौ बिनिफ्राय आरो
खाथिखौ जोङो नैजि रोजा नैजिबा रोजा गाहाम मोनो दा बेबायदिनो जोङो बोरमालायै बोरमा गोबां दाम आरो ओ मा होनोमोन बाजारफ्राव बा ओ फाननानै जोङो मुलाम्बा मोनो आरो सोरबा बायदियाथ' जोङो ओ मा होनो गोदा गोदाबो फाननो हायो बाजारफोराव बि गोदानानै फानोब्लाबो जोंहा गोबां लाब लाब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो बोरमाजों न'खर सालायलांनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ बेखिनायानोसै आरो आंनि जि बोरमा फिनाय बिनि नि जि मा होनोमोन आदब खायदा बेफोरो ओ आङो गोबां ओ गोबाव समनिफ्रायनो बिदि बोरमा ओ आबादजोंनो आङो न'खरखौ ओ साल सालायलांबाय दङ ज आंनि न'खरनि जानाय लोंनायनि खरसा गथ'फोरनि फरायनायनि खरसा बेफोर फोरो बेयावनो ओंखारलांबाय दं आरो बोरमानि आबादजोंनो बेखिनियानोसै औ नोंथाङा थालिर बागानाव दं होनदोंमोन नामा औ औ अब्ला नोंथाङा आंनो बे जि थालिर आबाद बेखौ माबायदि खालामनांगौ एसे फोर मायलांदो दे नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होलां होलांनायनि थाखाय आं दा नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों थालिर बागानखौ जों बोरै बानायो थालिर बागान बानायनो थाखाय जों गिबियाव हा नांग्रगोन बे हाया जोंनि जोंहा एसे गुवारबा साबसिन जायो जोंहा फालांगिनि थाखाय जोङो एसे एनैल' खालामनानै मु मुलाम्फा जाया जों फांगि थालिर बागान थालिरनि फालांगि खालामनोबा जोंहा एसे हाखौ गुवार नांगौ आरो बे थालिर बागान गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो थालिर फुलिखौ बायनानै लाबोनांगोन जोंनाहा बुंनो थाङोबा थालिरा गोबां रोखोम थायो जेरै थालिर मालफुखनो मुनुआनो जाहुआनो अम्रित सागरनो मानि बायदि रोखोमनि थालिर थायो आरोना नों जायखि जाया मोनसे जाथिनि थालिर खौ लाबोदो फुलिखौ नोंथाङा ओमफ्राय बेखौ गायफैनो हागोन आरो गायनो थाखाय गायनो थाखाय नोंथाङा बे हाखौ जों मोजाङै फोमोननानै हालौवनानै फोमोननानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो नोंथाङा गायनांगोन बेयाव म माखासे गोबोरखि हासारफोर होनो हायो नोंथाङा गोबोरखिफोर हासारबा थालिरा इसे मोजां जायो आरो ना थाब देरनायाव हेफाजाब होयो गोबोरखि हासारा ओमफ्राय जोङो बे थालिरा थालिरखौथ' जोङो गोबां जिब जुनारफ्रा जायो नालाय बेफोरनिफ्राय जोङो बार बरग'नो थाखाय एबा होबथानो थाखाय जोङो बेराबो होना लानांगौ आरो मानि जोंहा मोनफ्रोमबो आबाद थिलियावनो जोंहा मोनसे बेरा होआबा जोंहा बेयाव गोबां जिब जुनारफ्रा जाफैनो हागौ आरो बिनि थाखायनो बेरायाबो जोंना आबाद बे खालामनायाव गोनांथार मोनसे आरोना बिनि थाखाय जों बेरा होनानै लानांगौ जायो बिनि उनाव जोङो थालिरखौ गायदो गायनानै जोङो थालिर नि जाथायाब मोन माबा खालामो जोंओ थालिरखौबो जोंओ जाब जाबबो गायनो हाया आरोना बे थालिर बागान खालामबा मानि जोंओ खमैब्लाबो जोङो सय फुटनि बारा गोजानाव गायनांगौ आरोना थालिरखौ अब्लासो जोंहा थालिरा मोजां जागोन आरो बिनि उनाव जोङो थालिरखौ थालिरथ' आथ गोबां गाजा खिलियो नालाय दसेनो जों बे गाजाफोरखौ मानि बुर दोननो नाङा आरो ना जों बे गाजा खिलिदेरनायफोरखौ जोङो दानस'बाय थानांगौ मानिे थालिरा थाब थाबनो गाजा खिलियो बेनि थाखाय जों बे गाजाखौ दानस'बाय थानांगौ आरो ना जों थालिरखौ फांसेल दोनो नांगौ बे फांसे निफ्रायनो जोङो फिथाइखौ लानांगौ आरोना फांथाम फांब्रै बे जाबथुथु दोनोबा जोंहा थालिरा फिथाइआ मोजां गब्ल'आबो जानो हागो आरोना बिनि थाखायनो जोङो फांसे ल दोनो नांगौ बिनि उनाव जोङो थालिरनि बिलाइफोरखौ दानस्रां दानस्रां होबाय थांनांगौ ओ दानस्रांनायनि उनाव जोंहा जोंहा थालिरा मानि ओरैबायदि मोनसे बुस्थुना जोंहा थाब थाब मोनबाय थायो आरोना थालिरनि फिथाइखौ बिनि थाखायनो थालिरनि फालांगिया आं जोबोद मोजां फार्म ओ थालिरनि आबाद खालामनाया होनना बु बुंगोन आरो नोंथांखौनो नोंथाङाबो खालामनो हागोन बेनि उनाव बे थालिरिरा मानि थालिर फांसेया माने खनसेल' फिथाइ होयो आरो ना बिनि थाखायनो जोङो फिथाइ होखांनाय लोगो लोगो बे फिथाइ मोनखांनाय लोगो लोगो बे थालिर खौ जोङो दानफायना होजोबनांगौ आरोना बे दानफायनाया जोंहा थालिरिर दा दानफायना होनानै जों बेखौ बे थालिरा बे गावनिनो इयुन जोलैनि थाखाय हासारबो जाफिन बिनो आरोना बे थालिर बिफाङा बिनि उनाव जोंहा गोदान मोनसे गाजा खिलिफिननानै थालिरखौ
माबा खालामफिननो हायो ना रज' होफिननो हायो बिदि बिदिनो जोंहा थालिरा मानि मानि नोंहा खनसे गायबानो माने बे जोबनो थाङा आरो ना खिलिबाय थालाङो बिनि थाखायनो थालिरा जोबोद मोजां खनसेल' फुलिबायबाथाय नोंहा बेहा जोबनो थाङा आर ना खालि बेजों लोगोसे थालिरनि थालिरखौ जोङो माने थालिरनि फालांगिया माने जोबनोनो थाङा होनजायो आरो ना गोबां जोंहा बेयाव मुलाम्फा दं आरोना थालिरा
औ जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा बे थालिर बिदाङाथ' मोनसेल' थाहैयो नालाय जोंहा बे बिदां मोनसेयावनो जोंहा द'जौ थामजौ ब्रैजौ बाजौसिमहालाग मोननो हायो आरोना जोंहा थालिरखौ थालिरनि एबा बिदांनि साइसखौ नायनानै जोंहा बेफोर बेफोरबायदि बाजाराव द'जौ गाहाम रां आरजिनो हायो आरोना बेनि थाखाय नोंथाङाबो बे थालिर बागान खालामनो हागोन आरोना बे थालेिर बागानाबो मोनसे मोजां आबाद होननानै आं नोंथां फोरमायगोन बेजों लोगोसे जोङो थालिरनि बिलाइाबो माखासे गोबां खामानियाव सोलियो जोंहा मोसौ बोरमाफोरनो जाहोनाय माहोनाय बे खामानियाव सोलियो आरो न थालिर बिलाइफ्राबो
औ बेयाव थालिर बिफांखौ जोंहा माखासे बेमारफोरनिफ्रायबो बेमार बिफां हिसाबै जोंहा बेमार जायो नालाय बे थालिर बिफांनि थाखाय जोंहा माखासे मुलिफोर बाहायनांगौ आरो फार्टिलाइजारफोर जायखौ जोङो मुलि बे बिफांनि मुलि बिफां मुलिफोरखौबो होनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा बे फिथाइयावबो बेफोरखौ सारनांगौ आरो जोंहा एम्फौ एनला बायदिसिना